हेलौ खोनादोंना नोंथां गोजोन गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम गाहामलायथिखौ बावहरनाय थाबाय
गोजोनथों नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोनथुंग्रिमोन हामलायथि बावनाय थाबाय
ओ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन। नोंथाङा दा सावरायनो हागोन ना?
हागोन दे नोंथां।
औ आयदायानो जाहैबाय जेरै ओ सान आरो हरनि फारागथि। ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन दे।
औ फोरमायदो नोंथां एसे।
गासिबो बुस्थुखौ सिनांथि जेरै जोङो बिफां लाइफांनोबोनि सोरांनि जोबोद गोनांथि जायो बिसोरनो साननिफ्राय आदार जायो बिसोरो जेरै बेल फुङाव फुङाव बिसोरो भिटामिन दि जायो साननिफ्राय आरो मोनाबिलियाव जोङो सुबुं माहारियाबो बिदिनो साननिफ्राय भिटामिन बि जायो जोङो माने बेफोर साननि बिदुआ जोंनि मोदोमाव नाङाबा माने जोंनि बि जोंनि मोदोमफ्रा माने राफ फोद जाया आरो जुदि सानानो दुङालासिनो थाबाय थाबा जोंनि देहाफ्रा माने जोबोद लोरबां जालांगोन आरो जोंनाव सक्ति सक्ति फैनाय नङा आरो जोंनि देहायाव जोबोद लोरबां जालांगोन जेरै बिफां लाइफाङाबो सोरां जाब्लासो बिबारफ्रा जेरै ओ सानफ्लावार होननाय बिबार दङ बे माने साना जेब्ला सोरां स्रां जायो अब्लासो माने बांसिन समायनासिन जायो जेब्ला साना जुदि ओ मोनाबाय अब्ला बिबारफ्रा माने थख्रबजोबो बिदिनो गोबां बिदिनो दङ बिदिनो बिबारफ्राबो जेरै सानजों जोबोद खोथा दङ माने सोरांखौ माने बिसोरनोबो नांगौ जायो बिसोरो स्रांजों सो माने बिसोरो थांनानै दं आरो होमबाना जोंना स्रां नङाबा बिसोर माने गासिबो भिटामिन बायदिफोरानो मोननाय नङा बिसिनो आदार होनो हानाय बिसिनाव जेबो गुनानो थानाय नङा आरो खालि बिसोरो माने मोनानि खोमसिया माने थोजासे बिसोरनो आदार होनो हाया आरो अखाफोरा जेरै जोंना सानखौ माने बे बांसिन जेरै जोङो माबाफोर खामानि मावनांगौबाबो जोंनो सोरांखौ जोबोद नांगौ। जोङो हराव जोङो नुनो मोना जों मानि जाउनाव नुनो मोना जोङो साना जों स्रां होग्रा मोनसे इसो गोजौनिया इसोरानो हरखानाय गोदोनिफ्रायनो। जोङो स्रांखौ जेब्लायबो जोङो खामानि दामानि मावनायाव जोंनो जेब्लायबो जोंनो स्रांनि गोनांथि जायो। आरो जों खोमसिखौ जोङो खामानि मावनाय एबा जों माबाफोर हाबाफोर मावनायाव जोङो हा मावनो हाया गोबां खस्थ' जायो। जोङो आरो सानखौ जोङो जेब्लायबो जोङो माने फुङाव जोङो सोर-सोरांनाय लोगो लोगो जोङो खायसे बिदिनो सानखौ खुलुमहरो बायदि बायदि जोङो सानखौ माने फुजिनांगौबो जायो जोङो। साना इसोरजों समान सानखौ माने जोङो एसे ओ सिबिनांगौ आरो जोङो सान माने जोंनि दुनिया प्रिथिबिखौ जों सोरां होदों। साना माने जोंनि बिफा बायदि जायो आरो साना जेरै सोरां होबासो जोंनि ओ बुहुमा स्रां जादों नालाय दा जोङो खोमसि होनोब्ला दा जोङो बेफोरनि उल्था जायो। खोमसियाव जों माने बेफोरखौ जों गासिखौबो नुनो मोना। जोङो बायदिसिना एम्फौ एनला बायदिफ्रा माने बिदिनो नागिरनानै बिदिनो स्रां नागिरनानै अबाफोर गावनि गाव गावनि जायगायाव थानो गोनां जायो बिदिनो दाउमा दाउसाफोराबो माने बांसिनानो माने आदारखौ नागिरनानै जानो हाया। आरो हराव ओंखारग्रा दाउ। फाल' माने बांसिन आदार नागिरना जानो हायो जेरै बादालिफोरा जेसाफोर बिसोर माने हरावनो आदार नागिरो आरो। दा बिदिनो हराव माने दावमा दाउसा बांसिनानो माने आदारखौ नागिरनानै जानो हाया बिसोरो माने गाव गावनि बासा एबा दनदरफ्राव थानो गोनां जायो। बिदिनो आरो सुबुं माहारिफ्राबो बिदिनो खामानि मावना फैनानै हराव बिदिनो रेस्ट लायो जिरायो बिदिनो उन्दुयो। उन्दुनानै बिदिनो स्रां जाबाथाय बिदिनो खामानियाव थांबाय माने जोंना स्रांआ माने एसे खामानि दामानिफ्राव मोजां जायो आरोना बिदिनो जोंनिया खोमसिबाथाय जोंनिया माने आराम लानाय एबा रेस्ट लानाय जायो आरो जोंनियाव। आरो जोंनि बांद्राय बिदुं दुंबा माने जोंनिया गोबां खैफोदबो लाबो नो हागौ बांद्राय गरम जायो जोंना बिदुंआ बारा जायोब्ला आरो सुबुं माहारिफ्रा बिदिनो खस्थ' मोनो आरो बिदुंनि जाउनाव सुबुं माहारिनि जिउ खहाबो जानो हागौ। आरो बिफां लाइफाङाबो बांद्राय बिदुंनि दुंनायनि जाउनाव माने बिदिनो दैफ्रा राननो हमो बिदिनो बांद्राय बिदुं दुंनायाबो मोजां नङा आरो। बिदिनो जोंनिया बिफां लाइफांफ्राबो बिदिनो बांद्राय बिदुं जाबाथाय माने दैखौ सोबखांनानै माने दै बिफां लाइफांफ्रा थैलांनो हमो आरो। अबेबा बिदि समाव बिदिनो माने स्रांआबो बांद्राय मोजां नङा। बिदिनो जोङो फुंनि समावनो मोजां बिदिनो जोंनो आदार होयो खिन्थु बियो बिसबो हगारो आरो जेनेबा जोङो बांद्राय बिदुंआनथ बिस जाबाय ना नङा होमबा बांद्राय बिदुं जाबाथ जोङो बे गासिबो थाखाय खैफोद जागोन। दा आरो जोङो हराव होनोब्ला जों हराव बेफोरबायदि नुनो मोना। हराव जोंहा स्रांनि गोनांथिया इदिनो गैया जायो। उनाव हराव माने स्रांनि स्रांङा गैया जायो आरोना नोंथां। स्रांङाव माने जोङो जेबायदि खामानिखौ मावनो हायोमोन बिदिनो हराव जोङो मावनो हाला। दा माने बांसिन बेमार आजारफ्रा माने बिदिनो हरफ्राव बारा जानो नागिरो आरो। बिदिनो जोङो जेराव मेराव जोङो थांनो हानो नागिरा बिदिनो खैफोदफोर जाबाय जोङो हर दा होमबा नोंथाङाबो बिदिनो फोरमायदो बिदिनो सान आरो हरनि फारागखौ दसे सम।
ओ नोंथाङा सिगाङाव जा फोरमायदों बेफोरो नोंगौ जेनेबा सान आरो हरनि गेजेराव गोबां फारागथि नुनो मोनो जेरै ओम मा होनो ओ साना सानजाहा ओंखारो आरो सोनाबहा हाबो। ओ बेफोर बायदिनो गोबां फारागथि नुनो मोनो नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदि ओ जेरै जोङो माने ओ सुबुं माहारिफोर आरो जिब जुनारफोर माने गासिबो बांसिनानो ओ सानावनो माने गावबा गावनि मावफारिखौ बांसिन मावनानै लानायखौ नुनो मोनो। ओ जेरै मा होनो जेनेबा खामानिफोर मावनाय खामानिफोर मावनाय बेनि अनगायै जेनेबा अबावबाफोर थांनाय मानाय बेफोर गासैखौबो माने मावनानै लाखायो जेरै जिब जुनारनि बेलायाव होनोबा जों माने ओ फोथारफोराव जिब जुनारफोरखौ जेनेबा हगार माबा आदार जानो थाखाय हगार हरो आरो मोनायोब्ला ओ आस्रय लानो नसिम नसिम माबायो जेनेबा लायफिननाय जायो। ओ बेजों लोगोसे माने सुबुंफोर बांसिन सुबुंफोराबो ओ बांसिन सुबुंफोरानो माने ओम खामानि ए सानफोराव माने खामानिखौ मावनानै जेनेबा मेंनायनि थाखाय माने आस्रय लानो ओ नफोराव फैनाय जेनेबा नफोराव दलदै थानाय बेफोर बायदिखौ बांसिनै नुनो मोनो। ओं नोंथाङा नोंथाङा आरो फोरमायलांनाय जेनेबा मा होनो बांसिन ओ जोंहा सानदुं बांसिन दुङोब्लाबो माने ओ खाय माखासे सुबुंनि जेनेबा सुबुंनि आरो लाइफांफोरनि खहाबो खालामो। ओ खालामनो हायो बे नोंगौ ओ आरो मोजांबो खालामो माने ओ जेरै जों सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जेनेबा सान्दुंखौ नांथारगौ जायो। ओ सुबुं ओ सुबुं आरो बिफां लाइफांनि थाखाय नांगौआव जेनेबा ओ जोङो सानफ्रोमबो जिउआव माने ओ ओ साखोन सिखोनै थानो थाखाय जेरै दुगैनाय मा होनो ओ दुगैनायफोराव माने ओ फिनाय सि आरो माने जोंनि गानग्रा सि बेफोरखौबो माने दैजों सुनानैसो जों ओ साफा खालामो जेनेबा बेखौ फोराननो थाखाय मानि जोङो सान्दुंनि गोनांथि जायो सान्दुंङासो माने ओ बिनि दैखौ सोबनानै माने जों जोंनि सिफोरखौ गोरान खालामो बेफोर आरो। ओ औ बेफोरनि बेफोरनि अनगायैबो जेरै सान आरो हराव गोबां फारागथि नुनो मो मोनो जेरै जोंहा मा होनो सानाव जेनेबा गासिबो जिरादफोरखौ माने जों मेगनजोंनो जोंनि मेगनजोंनो माने स्रां स्रां नुजोबो मोनायाव नाथाय खोमसि जायो जेनेबा हराव। सानाव माने जों बेफोर जेरै इलेकट्रनिक बुस्थु जेरै मा होनो ओ कारेन्टफोर लेम्पफोर बेफोरखौ बाहायनायनि गोनांथि नंलाया ओमफ्राय जे मोनायोब्ला जोङो माने ओ बेफोरखौ सुनानै थानो गोनां जायो आरो स्रां नुनायनि थाखाय बेफोरखौ सुनानै थानो गोनां जायो। ओ जेरै लेम्पफोर लेम्पफोर जेनेबा कारेन्ट ए बेफोरबायदिखौ माने सुनानै थानो गोनां जायो।
ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होबावदो नामा?
औ औ औ जागोन दे। इदिनो जोङो सान आरो हरनि इदिनो गोबां फारागथिफोर राय्लायबाय। इदिनो जोङो सानाव जों मा जायो मोनायाव मा जायो इदिनो गोबां रायलायबाय आरो ना। इदिनो जोङो आरो रायलायबावनो हायो आरोना बिदिनो जोङो मोनास इदिनो जोंहा खैफोदफोर बायदिसिनाफोर जायोबा माने जोङो मोना समाव माने गोबां उसुबिदा जायो जोङो अबाफोर थाङोबा बहा गोमायोब्ला माबाफोर जोंङो खैफोदफोर जाबाय बायोबा माने हराव गोबां दिडिस्टार्ब जायो आरोना। रावखौबो माने फोजनानै नों मोननो नागिर दा हराव उन्दुलांफानाय समाव बिनो खोमसिफ्राव माने बयबो उन्दुजोबो नालाय। बिदिनो ओ जों थांलाय फैलाया खम जायो बिदिनो न'खर खुरमा बाय बाहागिफ्रा माने उन्दुजोबो नालाय बिदिनो खैफोदफोर जाबाय बायोबा बिदिनो खोमसिफ्राव गोबां खस्थ' मोनो मानसिफ्रा बिदिनो लोमजाबा साजाबा बिदिनो सोर सोरखौबा मोनो सोरखौबा मोना आरो मालाबा बायसान्साव माने बिदिनो हरदि हरला बा बांसिन मानसिफ्रा माने बेरायनो नागिरा। आरो आरो ओ दे नोंथाङाबो एसे बुंबावदो नामा?
औ माने नोंथाङा बुंलांनाय दासो जेरैहाय माने हराव उन्दुनाय टाइमाव माने रावखौबो मोननो नागिरा बेयो नोंगौ जेनेबा लोमजा साजाफोर जाबाय बायोब्ला जेनेबा हस्टेलाव लांनो थाखाय जेनेबा न'नि जेनेबा न'नि मानसिफोरखौ मोनोब्लाबो माने लांनानै माबाखौ बेमारि मानसिखौ नायनो थाखाय डाक्टरफोरखौनो मोनहै नागिरा एखमबा समाव औ बेफोरबायदि बेफोरबायदि जाथाय जानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ।
नोंथां होनबा जोंना समाबो जानानै फैलायबाय ओ नोंथांजों सान आरो हरनि सोमोन्दै रायलायनानै गोजोननाय मोनदों। ओ सानो जेनेबा उननि समफोराव बेफोरबायदिनो सावरायनो मोनगोन एसेनोसै। नोंथां गोजोन्थों ।